नोंथां औ खुलुमबाय औ जों दिनै सावरायफिननायखौ जोङो ओ मानि सायाव सावरायनोसै औ जागायनोसै से माने जों जोंनिया टपिका जागोन जेनबा जानाय लोंनाय बरनि जानाय लोंनाय
औ औ
औ बिनि सायाव लाना सावरायनोसै ओ जोंहा दिनै जानाय लोंनाय होनबोला जोंनिया बरनिया गिबि जेनेबा जोङो नाफाम बेफोरो सबाय ओंख्रि अनला नार जि जों आरो गोखा गोखै जानाय नङा होमबा बेफोरनो जोंनि बरनि जेनेबा बरनि जोंनि खाजा आरो बेफोरो जेराव नैरोजा नैजिबा मायथाइयाव जि आइ टेकबो मोननाय बियो
औ औ
जोंनि बे नाफाम गंगार दुन्दिया बेफोरो गासैबो जोंनिया जेनेबा दुन्दिया माबायाबो नारजियाबो जेनेबा गोखा गोखायाबो जोंनिया जि आइ टेक मोननाय नङा होमबा नोंथां ओ दिनै जेनेबा नोंथांमोननिथिं जेनेबा जानायनि बेलायावहाय मा मा रोखोमनि आदारखौ नोंसोरनि साइदआव जेनेबा बानायो आरो औ जानाय जायो आरो बोरैहाय जायो बोरैहाय संनानै जायो एसे बुंफुरना होनो हागोन नामा नोंथाङा बेनि सायाव
ओ जोंनिथिंथ दा माने बरफोरा आरो ना आ मेेनलि आ ओ अनला ओंख्रि ओमफ्राय बिदिनो आरो बरनि जा जा खाजा दंं बेखौनो जानाय जायो आरो
औ थिगानो औ जोंनि साइदआवबो दिनै जेनेबा दा जेनेबा ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो दैबे आथिया थाललि नै फस्ला थालिया बेबो अनलाजों दाउजों जबो जोबोर गोथाव बेबो अनला संओना‌ बे बेखौबो औ बेखौ आरो खुमब्राजों दाउजोंथ आरो जोबोद गोथ थावसिनसो आरो
जोंथिंबो बिदिनो आरो जों जेनेबा बिथिं माने जायगा बरफोरा थ दा माने गुबुन गुबुन जाय बेयाव जेरै बे गोसार रानदों नालाय माने जानाय लोंनायफोरा माने बर हिसाबै एखेआनो आरोना जोंनिया गासैनियाबो फ्रायानो एखे जायो जेनेबा दा अनला ओंख्रियाव अनला ओंख्रियाथ बर होनना बुंबाथाय बर गासैबो माबायावनो जानाय जायो नङा होमबा? जायगायावनो औ
ओरैनो जेनेबा नोंथाङा जेनेबा जानायनि बेलायाव जेनेबा जोङो बे जानायजों जोङो देहाखौबो जों राफोद खालामनानै लाखिनो हायो नङा होमबा नोंथां? जानायादि जोंनि थाखाया गोनांथार जानाय जेनबा जोङो देहायाव नांगौ रखमनि मोजां आदार जों जानांगौ देहाख खौ मोजां लाखि बिनो थाखाय ओ बे खायनो जोंनि बे ओनसोलावबो जेनेबा गोबां माबा फिथाइ सामथाइबो मोनो जेराव जोंनि थाइजौ खान्थालाथ' जोंनि नखर नखरावनो थाख फ्रामो बेफोरो ओ बोथोरनि फिथाइयाथ जो जोंनि बरनि नखराव जोङो नागिरबा मोन खायो ओ जोङो एसेबां अभाब जाया आरो जोंनि बे बरनि नखर नखराव
ओ जेरै दा थाइजौ दा माने बोथ बोथोरारि बोथोरनि माने फिथाइफोरखौ जोङो मोनजानाय जायो आरो उम
दायो थाइजौनि बोथोर नङा होमबा खान्थाल, थाइजौ आनारस बिदिनो बिभिन्न सफारि जायखौ जों सुम सुमफ्राम होननानै बुङो जायगा लायै जायगा बेफोरखौ जोङो मोनजोबगोन औ औ बेखौ जानानै जेनबा जोङो
आबाद ओ ओ ओमफ्राय आबादनि बागै एसे रायलायनोसै नामा आं ना
ओ आबादनि सायाव नैबे मोनसेनो ओ बे मोनसेजोंनो रायलाय फाजागोन ना?
औ रायलायफा जायो। दा ओ थ माइथ गायगासिनो नङा होमबा नोंथां नोंसोरनिजाबो गायगासिनो माने दा गायसिगोनसो जानागो दा अ औ औ औ दा
दायो आबादखौ आबाद होननानै बुंब्ला माइ-माइ-माइबे आसु-आसुखौथ थ जों दिनै गायला। गाज्रिनिथिं रनजित बाहादुर जोसा माइब्रा बेफोरखो बेफोर आबाद। खौ जोङो बां सिन गायो आरो जोंनि ओन्सोलाव हाय औ। आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओमफ्राय मा आबादखौ जेनेबा मा
दा दैज्लांनि ओ दैज्लांनि दैज्लांनि आबाद होननानै बुङोबाथ दा जोंनिया माने माइ आबादा ओ फ्रायानो माने गायफ्रामनाय जायो आरो नखर नखर बांसिन। सिनानो जायहाफ्रा हा थायो औ। ओमफ्राय दा माइ होनना बुंबाथ माइनिबो गोबां रोखोम दं नवालाय। माने मोनफा मोनफा माने आसु माइ माबा माबि दं नालाय। इनिबो मा होनोमोन बाहादुर। साहादुर। दंना। ओमफ्राय दा बाहादुर माइ होनबाथाय जोंनिया गायनो हायो नाथाय मोनफा थारमाने प्रब्लेमबो दङ आरो ना। माने मैदेर फैयो जों जा मैदेर माने बाहादुर माइ गायब्लाथाय। थाब माने जाया आरो। ना थाब मोना माने ओमफ्राइ थाब मोना बाथाय ताइम मथे हा नो हायाबाथाय मैदेरा जालाङो आरो जों ओ जों आरो ना ओंखायनो ओ माने थाब जानाय माने जेनेबा ओ बायसमुथि माइ बायसमुतियाथ एसे थाब जासिनो नालाय बाहादुरनिफ्राइ नंङा होमबा
माने एसे थाबजायो आरो लेट जायोबाथाय जालांनो नागिरो आरो ओंखायनो गायनाय जायो ओमफ्राय खो
जोंनिथिंथ' दायो
ओ बुंदो नोंथां बुंदो
ओ जोंनिथिंथ' जेनेबा आबादखौ जेनेबा हाखौ जेनेबा एवग्लिजोबनानै लायो हाखौ फोमहोनो फोमोननायनि उनाव जेने जोंङो माइखौ माइ माइ जि माइखौ नों बिदान खालामनो बे माइखौ जोंबा दैयाव सोमनानै दोनगोन सानब्रै सानबा बिनि उनाव बो फोखांनानै जेनेबा साननै सानथाम दोननानै गाजा ओंखारबानो जेनेबा हाया मोजां जाखांनायनि उनाव फोनानै होयो आरो खोथिया बेनिफ्राय बेखौ नोंङो थामजि आरो थामजिबा देसनि उनाव नोंङो फुनानै आरो जोंङो गायफिननाय जायो आरो नाथाय जोंनि आथिखालाव ओ आथिखालावथ' जोंङो हालेवनायखौ जोंङो मोसौजों एवलिया गा-गासैबो ट्रेक्टरजों सो एवनाय जायो ट्रेक्टर गिदिरजों साखा खब्रैजों बेनिफ्राय जोंनि दा आथिखालाव जोंनि साइदाव बांसिनानो ओ माने आ सारिसो फै नोंथांङा बुजिगोना बुजियाथाय आस सारि माने डाइरेक्ट फोखागोन आरो बेयाव माने खोथियाबो फो खोथियाबो गायला गुला माने बेयो फोनायानो जाखाबाय आरो माने बेनो माइ ओंखारखाबाय बेनो फिथाइ थायखाबाय आरो बे बेखौहाय जोंनिथिं बेखौहाय जोंनिथिं जेनबा थिन बिगा बिगासेयाव थाम किल' थामजि ओ माने थाम किल' बाजि बाजौ ग्राम बिदि खालामो आरो सारि तिन किल'जों बिगासे हायाव बिसिनि माइनांगौ जायो आरो जेनेबा बेखौ जोंनिया डाइरेक्ट फोखायो आरो बिगासे हायाव बिसिनि नांगौ जायो डाइरेक्ट फोखायो बेयाव गायनाय नायबो मानसि मोनला नालाय बागानाव जोंनि साइदाव बागानाव थांजोबो बेनिखायनो गां गायनाय फुग्रा मानसिया खम जानायनि थाखाय दडाइरेक्ट आसारि फोग्रासो होनाय जाबाय आरो जोङो।
ओम बरा माइ नामा होनोमोनलाय बिखौम माने आं मैयासो मोनथिदो आरोना बे माइखो माने आं आं माने आबादनि बागै एफाबो मिथिया नालाय माने ओ माने आबाद
जे आं मोन्थिगो जेराव जोंहा न'आवनो गायो जोंहा देग्लाय नैजि बिघा खौ जोङो नैजि बिघाखौ जाह फोजोबगोन। से माने गायखाला आरो बिखो दा बेखौ जेनेब गायनायनिल बि बे हाग्राया गोजौ गोजौ जायाब्ला हाग्रानि मुलि सिगोन बेयाव हाग हाग्रानि मुलियाव हाग्राया थैगोन नाथाय माइआ थैया बे रेसायनिक मेडिसिना जोबोद देनजार बियो।
दायरेक सारखा नो हायो।
अ दडाइरेक्ट सारखानो हागोन नों स्प्रे मारिनानै हाग्रानि थाखाय नाथाय हाग्राया थैगोन माइआ थैया बेयाव माइआव नांगबाबो औ। बिदिबो मुलि दङो आरो बेखौ बाहायनाय जायो आरो जोंनि औ बिनि थाखाय दिनै गोरलै जाबाय आरो बे मुलिनि नामखौ आं एसे बावबाय आं बेखौखौ बावबाय बेखौ आं माबा होननानै बुङोमोन र गोसोआव गैला आं दायो।
जेबो जेबो प्रब्लेम जाया। आरो माइनि
आतसा आतसा बे मायावल सारनो हा ना गुबुन मायावबो सार नायो जेनेबा
राखा बियो माइनि माइनि बेयाव माइनि बिदुं आरो माइनि बेयाव बिनि माबाखौ नायनानै बनायदों आरो रासायनिक बिगियानआ ओ बे रासायनिक बिगियाना बेखौ बाहायदों आरो जेनेबा माइनि माबायावल सोलिगोन आरो जेनेबा गुबुनावबो गुबुनाव हा ग्रायावबो होनो हागोन बेखौ हाग्राया थैखायो नालाय। माइ नङिनि बेलेग हाग् यावबो होनो हागोन नाथाय-
माने बेलेग गुबुन गुबुन हारिनि माइ गायबा थाय माने ओ बे माने- खामानि होगोन ना होआ माने
होगोन जेखि जाया माइ माइआवनो खामानि होगोन बियो जेखि जाया माइआ थैया बे जेखि जाया- नोङो जेबो हाग्रायावबो नोङो मोवबा हाग्रायाव फुथारनो गोसोबा हाग्रायावबो होनो हागोन। नाथाय माय होबाबो माइ थैया आरो रासायनिक मुलियारि औ बे जोंनि थाखाय मोजा मोजां आरो बेयो जोंनिथिंथ गो गोबां आबाद मावबाबो नांगौ रोखोमनि फसल मोना। बेनिखायनो जोङो दा फसला- जेनेबा पन्द्र मननिफ्राय त्रिस मनबो थाङा जोंनिया बिस मनानो हाइेस्ट आरो जोंनिया हाइेस्ट जायोबा। जोंनि ओनसोलावहाय । थांमोननिथिं बोरैहाय जायो जेनेबा माइया?
माइआलाय एफा जायो माने मिडियाम जायो आरो फाना
औ औ
उम आं मायाबा मोनसे सोंनायदोंमोन र आं बावगारबायले र नोंथाङा बुंना होफिनलाय माबाफोर बुंनालाय आं
औ औ दे जागोन दे नोंथाङा बेखौ गुबुन मोनसे टपिकआव सा सावरायनोसै नोंथाङा जि साननानै दङ। ओ औ जोंनियाव जेनेबा दायो आथिखालाव जोङो माइ आबादजोंबो गोबां जेनबा न'खराव सुंथानाय जोंबा नुनो मोनदों जेनेबा दिनै माइ आबादानो जोंनि जेनबा एंगारनो हायैखा जोङो उन्दै आजै आजौमोननिफ्रायनो जों जेरै बर' हारिया जे जेब्लासिम संसार जाफैदों बे जायगायाव अब्लासिमनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा जेनेबा माइ आबाद मावनानै जाबोदों आरो आबाद मावनानै थांना थानायनि जिउ राहा साफ्रोमबो बर' फिसायानो आबादजोंनो जोंनिया थांनानैनो दङ ना स्निजि पारसेे जौ खोन्दोयानो आबाद आबादजोंनो गोसारनानै दङ जोंनि बे ओनसोलावहाय
नोंथां आङो समाबो जाबायमोन
औ नोंथां दे जागोन दे औ ओम ओ गोजोननाय थाबाय औ